औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा सम दिहुननो हागोन ना? आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव
हागोन नोंथां हागोन।
औ अब्ला नोंथाङा फ्रिदा?
औ फ्रि दे बुं दे।
औ अब्ला जों नोंथां जेनाखि बै समनि सोलोंथाइ आरो आथिखालनि सोलोंथाइ लानाय बिनि सायाव मा मा सोलायखो? बा मा -मा माबादिमोन गोदोनि समाव, बेफोरनि फारसे एसे सावरायदिनि।
औ जायो दे नोंथां।
बुंनो थाङोबाथ' गोदोनि आरो दानि जेनाखि सोलोंथाइ बियो मानि गोबां फारागसै आरो। जों गोदोनि समाव सोलों थाइ लानाय - आरो आथिखाल समनि सोलोंथाइ लानाय मानि गोबां सोलायबोबाय आरो। जेनाखि गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन बा खोनाबो बोयोमोन जेनाखि गोदोनि सोलोंथाइखौ मानि ओ गोजान-गोजान जायगायाव आथिंजों थाबायनानैनो सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोनोमोन। आरो बुंनो थाङोबा जेनाखि बै सम बै समाव मानि सोलोंथाइ लानायनि बिबाङा जोबोद खममोन आरो। बुंनो थाङोबा जों बर'फोरनि गेजेरावनो जोंनि जेनाखि सोलोंथाइ लानाय बेफोरखौ मानि जोबोद खम मोनोमोन आरो बै समावहाय। नाथाय जेनाखि आथिखाल आथिखालाव मानि ओरैबादि जानानै फैबाय माने गासैनिबो न'खरनि गथ'फोरा मानि सोलोंथाइ लाजोबनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय गोदोनि समावहाय जेना कि नखरसेनि मानसिफोर ओ बिथांमोना माने सोरबा सासेआ लावखार थागोन सोरबा सासेआल' फरायगोन बा सोरनिबा न'खरावथ' सासेबो फराया रुवाथि दाहोना दोनहर जोबगोन बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि समाव नुनो मोनोमोन। नाथाय नैबे आथिखालनि समावहाय नुनो मोनसै जों गासैखौबो जेनाखि आथिखाल मुगायाथ मानि बयनिबो न'खर न'खर जेनाखि साइकेल बा माबा मोनसे कार बा बाइक बेफोरबायाददि नुनो मोनो गावसोरनि गथफोरखौ मानि बेफोरजोंनो दोनलांनायखौ नुनो मोनो। आरो आथिखालाव बा गोबां जोथोन लानायखौ नुनो मोनो दा जेनाखि गोदोनि सोलोंथाइ लानाय बै सोलोंथाइ लानायाव नोंथांमोशनि जायगायाव नोंथाङा खोनानो मोनदों नामा जे एल पि स्कुलाव हाबनो थाखाय जेनेबा बबेबा मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै फरायहैनाय नोंथाङा खोनादों नामा?
औ खोनादों नोंथां जोंनि जायगा एबा गामियाव बिदिनो आबै- आबौमोननि बुंनायावथ' मिथिनो मोनबोदों जों बिदिनो गोदोनि सुबुंफोरा एल पि स्कुलफ्राव फरायनो थाखाय हाब्रु-दैेब्रु गोजान गोजाननि थाखाय लामा मोजां नङैनि थाखाय बिदिनो हान्थुसे हाबना हाब्रुजों थाबायलांनानै फरायनो थाङोमोन नोंथां।
औ दा जेनाखि आथिखालनि गथ'फोर बिथांमोना मानि ओरैबायाददि जानोसै माने क्लास नाइन टेन फरायबानो माने अनलाइन क्लासनि गोनांथि जायो होननानै न'खर न'खर मबाइल बिनायखौ जों नुनो मोनो बिमा बिफानाव दा नोंथाङा बे - फोरनि फारसे माबा बुंगोन नामा? माबा मोनसे खहा जायो बा मुलाम्फा जायो बिनि फारसे माबा बुंगोन नामा? आथिखालनि गथफोरखौ मबाइल लानायनि सायाव नोंथां?
मबाइल लानायनि सायावथ' बिदिनो दानि सुबुंफोरनि साननाय हनायाथ बिदिनो इन्टारनेटनि बागैसो जाजोब्बाय बिनि थाखायनो कचिं क्लासनि बिनाय मबाइल बिनाय बेफोरखौ
औ औ नोंथां खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ दा बेफोरो मबाइल लानो होननानै कचिं क्लास लानो होननानै बा माबा मोनसे अनलाइन क्लास लानो होननानै मबाइल बिनायनि जेनाखि बिसोरनि थांखि बे थांखिया मानि सोलायलाङो आरो मानि बिसोरो क्लास लानोसो मबाइल बियोमोन नाथाय बिसोरो मानिे आथिखालावथ जों नुनो मोनो मबाइलनि गेजेरजों बायदिसिना जेनेबा गेमफोर गेलेनाय जों बेफोरखौसो नुनो मोनो आरो साबेसे जेनाखि फरायसाफोरा बिमा बिफानाव मबाइल बिनानै मानि मोजाङै अनलाइन क्लास लानायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय गोबां खमखौनो जोङो बेफोरबाददि जेनाखि अनलाइन क्लास मबाइलनि गेजेरजों लानाय लानानै बा मोजां गियान मोननायखौ जोङो बाङाय बा खमखौनो नुनो मोनो आरो।
औ
मा दा गासैनिबो न'खर न'खर मबाइल जाजोबसै। आथिखालाव बेफोर मबाइलनि थाखायनो जेनाखि बे नखरनि गथफोर बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो मबाइलखौ सेरनो एक्सपार्ट जानानै फैयो आरो। जेनेबा बिमा बिफायासो बे मबाइलनि फारसे बांद्राय रोंगौथि थाबावनाय नङा नाथाय बिनि फिसा बा फिसाजोफ्रा मानि एक्सपार्ट जागोन आरो मबाइलावहाय मानि बबे खनायाव मा दं अबेखौ सेरबा मा जायो बेफोरखौ माने गथफोरासो - रासिन गोसोआव थायो आरो दा बै समाव नायोब्ला जों नुनो मोनोमोन जों जायफोरनाखि फरायनो गोसो गोदोनि समाव बिसोर माने खस्थ मस्थब्लाबो थाबायनानैब्लाबो फरायसालि हाबनायखौ नुनो मोनोमोन। बिसोरो गोबां बिजाब फरायोमोन बेफोरबायादि जेनाखि इन्टारनेटनि कानेक्टेड बिसोरजों लोब्बा गैयामोन आरो माने गोबां बुरजा बुरजा लेखा फरायनो गोनां जायोमोन बै गोदोनि समाव नाथाय आथिखालाव गोबां लेखा फरायनाय फरायनांगौबाबो बिथांमोना ओरैबायाददि जायो मानि मबाइलावहाय गोजोबनानै थायो आरो जायनि थाखाय गोबां फरायसाखौ मबाइलनि थाखाय गाज्रि जानायखौबो नुनो मोनो। नैबे दा जोंनि आथिखाल जेनाखि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया मानि मबेलनि मबाइलनि अनगा जाया बादि बुंनायनि अनगायैबो माने मबाइल लायोबा गाज्रि जानायखौबो जों गोबां नुनो मोनो आरो नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां
ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव आथिखालाव गंबेसे एल पि बा एम‌ ई फरायसालि दङ खाथि-खालायाव?
जोंनि बिदिनो खाथि-खाला गामियावथ बिदिनो एल पि स्कुल गंसे दं ओमफ्राय बिदिनो गामिनि बिदिनो गोरों-गोरा सुबुंफोर प्राइभेटआव खुलिनाय गंसे दङ आरो नोंथां,
औ दा गोबां फरायसाफोर जायो नामा नोंथां बे जेनाखि ओ प्राइभेट फरायसालि बुंदों नोंथाङा बेवहाय गोबां फरायसाफोर हाबो नामा?
सिगाङाव जायोमोन नाथाय दा सिगांनि लकडाउन बिदिनो कभिड नाइनटिनावहाय गोबावाव थानायनि उनाव बिदिनो बन्द जाथनायनि उनावहाय दा बिदिनो एफा एनैल' सु गथ'फोर फैसै आरो फरायनो फोरोंनो बिमा बिफाया थिनहरनाय,
औ
जोंनि जायगानि एलपि स्कुलबो खम थैयो आरो सुबुंआ।
औ। ओरैनो हाइ स्कुलफोर नोंथांमोननि गामियाव दङ नामा नोंथां?
जोंनि जायगायावहाय स्कुल गैया नोंथां बिदिनो एसे बिदिनो मोनसे गामि बारनानै एम ई स्कुल दङ आरो नोंथां।
अ अब्ला नोंथांमोननि गामियाव बिदिनो एम ई स्कुल हाइ स्कुल गैया आरोना? नंगौना नोंथां?
हेलौ।
औ खोनादों ना? खोना। एबारलाय अ खोनाबायना? अ गोदोनि समावथ' नों। थां बुंनाय बादि जेनेबा गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा सोलोंथाइ लानो थाखाय अबेबा हाग्रा बंग्रा खनाजों बा। बबा मोनसे हाब्रु गोनां जायगाजों बारनानैबाबो सोलोंथाइ लाहैयो होननानै नोंथाङा बुंदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां बुंदोंमोन।
औ दामानि आथिखालाव फरायसाफोरा जेनेबा एल पि बा एम ई स्कुलाव एसे। जेनेबा गोजान जेनाखि फरायसालियाव हाबफैयोबा आथिखालाव माजों थांनायखौ नुनो मोनो बांसिन नोंथां?
दानि आथिखालावथ' नोंथां साइकेल बिदिनो साइकेल सोरबा सोरबा बिमा बिफानाव दाबिनानै बाइक बिनायखौ नुनो हान्थिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। आदसा सोरबा सोरबा थ'थ'। दानि जुगावथ' थ'थ' बिदिनो गारि घरा बिजोंसो थांनाय नुयो नोंथां।
औ नाथाय। औ नाथाय गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन मानि थाबायनानैसो सोलोंथाइ लाहैनायखौ जों नुनो मोनोमोन मानो होननानै बुङोबा, बै समाव गारि मथर बा साइकेलनि अनजिमाया गोबां खममोन बुंनो थाङोबाथ' साइकेलखौ नुनो मोनो। मोन नाथाय ओरैनो गामि ओनसोलावथ' जों गारिफोर बेफोरबायदि खारनायखौ नुखायामोन आरो ना नोंथां।
औ।
ओ बुंनो थाङोबाथ'। दानि जेनाखि नैबे जुग बेवहाय मानि बयहाबो न'खर न'खर साइकेल बा बिमा बिफाया गथ'फोरनो मोजां सोलोंथाइ लाथों बा मोनथों होननानै मानि साइकेल बा माबा मोनसे कलेजाव हाबनाय फरायसाफोरनो बाइक। बेफोरबाददि होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनगासिनो दं आरो।
औ नंगौ।
दा नोंथाङा सानो नामा? जेनेबा सासे फरायसाया कलेज हाब्बानो बेनो बाइक होनांगौ होननानै नोंथाङा सानो नामा?
सान्नायाथ' सानो नोंथां नाथाय। जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोर बर' सुबुंफोरिया गथ'साफोरा बिदिनो मेट्रिक पास जानाय लगे-लगे बाइक नङाबा कलेजाव हाबा बिदि होननानै दाबिनाय। जों जों नुनो मोनदों नोंथां।
औ। नोंगौ नोंथां नों बुंनाया सैथो नाथाय। जेनाखि जोंनि। ओ फोरनि बर' बर' फरायसाफोरनि बिमा बिफा बिथांमोना एसे सानोबा गाहाम आरो ना जेने बा सासे फरायसाया। मिट्रिक। पास जानायनि उनावनो जेनेबा बाइक बियोब्ला बियो मोजांनि थाखाय बिदोंना गाज्रिनि थाखाय बिदों बेखौ साननाया गाहाम आरो।
औ।
दा बेफोरबादि बाइकनि गेजेरजोंबो आथिखालाव मानि गोबां जोंनि गेजेरावहाय। जोंनि जे फरायसाफोर बिथांमोनखौ मानि गाज्रि लामाजों आगान सुरनायखौ नुनो मोनदों। जेरै बुंनो थाङोबा लामा सामा बाइक दाब्राय खावलाबायनाय बेफोरखौ माने जों नुनो मोनबोदों आरो आरो बिदिनो हरखाब ओ जाब्रथाय जानायखौबो जों बे बेफोरबायाददि नुबोगासिनो दं आरो बिनिखायनो जेनाखि ओ बर' फरायसाफोर बिथांमोनखौ मानि एसे बिमा बिफाया जेनाखि मेट्रिक पास जाबानो बाइक बियोबा बाइक होनाया मोजांना गाज्रि बेखौ सानोबा मोजां आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
मा नोंथां जोंनाथ' फैयै फैयै समा जोब्बाय
औ नोंथां
नामा नोंथां
औ दे दे दे